औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा ओरैनो मा मावगासिनो दा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय?
औ खोनादों आंबो। हेलौ
हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनानाय खोनादों ओमफ्राय बारा एसेबां गोसा खोनायाखै आरो
अ।
औ
ओ नोंथाङा मा मावगासिनो दा?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा ओ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दं
आङो ओं फ्रि दे
खोनादोंना नोंथां
हेलौ नोंथां औ औ खोनादों।
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायनो हागोन दे।
औ जोंनि आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइनि बागै आरोना नोंथां।
मानि बागै होनदों?
सोलोंथाइनि बागै सोलोंथाइ
औ औ औ
औ जोंनो औ सोलोंथाइ होनना बुङोबाथ' जोंनिया माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोंनो थांना थासान्दियाव माने जोंनो ओ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनि जोंनो गोनांथि जायो। जेरै जोंनो फरायसालियाव फरायनाय सोलोंथाइ। माखासे जों समाजारि मोननाय सोलोंथाइ आरो जोङो माखासे धोरोमारि जोङो मोननाय सोलोंथाइ नैबेफोरखौ जोंनो गासैनिबो बिथिङाव माने सोलोंथाइखौ नांगौ आरोना नोंथां जोङो जेरै सोलोंथाइनि फरायसालियाव मोननाय सोलोंथाइखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ होनना बुङोब्ला जो माने गावखौ मोजां रोखोमाव दैदेनलांनो बा माखासे जोङो दिडिसिप्लिनफोरखौ जोङो फल' खालामनो थाखाय बा जोङो माखासे डिग्रि मोननो थाखाय माने जोंनो फरायसालियाव मोननाय सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो आरोना नों हा आरो जोङो माखासे जा समाजारि सोलोंथाइ बे जोंनो मानि थाखाय नांगौ होनना बुङोबा माने इयुनाव जों माने ओ न'खर दानाय बा संसार जानायाव जोङो सुबुंजों सुबुं माबोरै थानांगौ माबोरै मिलायना थानांगौ नैबेफोरनि थाखाय जोंनो माखासे समाजारि सोलोंथाइफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो आरो जोंनो माने माखासे जोंना सोलोंथाइ नं होनना बुङोब्ला माने जोंनिया गोबां रोखोमाव जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो जेरै जोङो जाय बुस्थुखौ जों रोङा माने नैबेखौ सोलोंनायानो जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइ आरोना नोंथां
औ
औ ओ साननानै ला जेनेबा जोंनावहाय ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों माने मोनसे खामानिफोरखौ बा मोनसे हाबाफारिफोरखौ जोङो ओ मोजाङै आबुङै जोङो मावफुंलांनो हाया आरोना नोंथां जेरै सोलोंनायनि बिथिङाव बुङोब्ला गोबां बिदिनो बेलेग बेलेग आइ आदबाव जोङो सोलोंनाय था सोलोंनाय दङ जेरै जोङो गेलेनायफोर सोलोंनायाबो मोनसे सोलोंथाइ जेरै मोसानाय मेाइ खननाय बेफोरबो गासिबो सोलोंथाइनि आयजोबो आरो ना नोंथां अब्ला नोंथाङाबो फंनैसो फंनैसो नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो सोलोंथाइखौ जोंनो जे मानो थाखाय नांगौ सोलोंथाइया जोंखौ खालामो औ
औ नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि थाखाय सोलोंथाइ जोबोर गोनांथार आरोना नोंथां
औ औ
से जायगानिफ्राय गुबुन साबसे जेंना नुजायो बिदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव